हेल' औ खोनादों नोंथां औ
नोंथां बे एसे रायज्लायनोमोन एसे बाथ्राफोर आरो आइदियाबो लानोमोन नोंथांनिफ्राय टपिकानो जाबाय मामि राङाव नोंथां जोंहाना गासिबो
औ औ
मानिे रांनि बारै मे एसे माबा लानोमोन राङा मानि थाखाय नांगौ मानो खामाङो रांनि खहाया मा राङा मानो मोजां आरो बेखौ मानो बाहायनांगौ मोजां मोजां जायगायाव मानो बाहायनांगौ गाज्रि जायगायाव मानो बाहायनाङा आं फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोसै नामा
औ
खोनादों ना नोंथां औ राङानो जाबाय मोनसे लेखादों बानायनाय बुस्थु बेयो मानसिफोरा आजिखालि बेखौ सोलायनो थाखाय एक्सेन्स खालामो जेनेबा नों सोरनाव मानसिनिफ्राय लादो नों रां होदो बिदि
औ
राङा जाबाय पेपारनिफ्राय बानायनाय उनाव बेखौ दा आजिखालि गासिनावबो दंखायो राङा जायखिजाया मानसिफोर आरो नांबावगौ जायोना मानसिफोरनो आंनो नांबायगौ रांखौ रांखौ मोजां मोजाङाव बाहायबा मोजां गाज्रियाव बाहायबा गाज्रि नों रां रां खामायनायाबो मेरला बेलेग बेलेग जायगा दं रांखौ खामायनोबा जेनबा लादो नों भिडिअ बानायनानै खामायनो हायो खस्थ' खालाम खामायनो हायो आबादजों खामायनो हायो मेरला दं होननो हाया जों बेलेग बेलेग मोजाङै खामायनांगौ जायखिजाया जोंना राङानो जाबाय जेनेबा राङा जाबाय मोनसे जोंनि बुहुमनि मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु बेखौ नांथारगौ माने गासि थानांगौ बेखौ उनाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन रांखौ मोजां गाज्रिफोर माबाफोर फंनैसो बाथ्राफोर
औ औ
आरोना अ आंनि बारैनो एसे फोरमायदो
आं आदसा आंनि बारै ना
उम
राङाथ' मोनसे मोनसे लेखाजों बानायनो नोंथाङा होनखाबाय बिदिनो मा गुबुन गुबुन हादोराव मा मोनसे प्लास्टिक जोंबो बानायनाय आरो ना बियो
औ नंगौ
आरो थिगबायदिनो मा मोनसे राङाबो मोनसे भेलु गोनां हिसाबै बेखौ बायनो हा यो मानसिया आरो बे बुस्थुफ मानि थाखाय भेलु गोनां होनोबा मगं मोनसे बेलु गैयै बायदियानो मानो होनोबा बियो मोनसे आइजेंनि सायाव जों बियो सोनारनांगौ जायो आरोना जेनेबा हमनानै लाबाय नोंनावहाय बिदिनो सना लुफाय एबा दामि दामि बुस्थुफोर दङ।
औ
बेफोरजों मा मोनसे रांनि गेजेरजों बेखौ बायनो हायो होनबसो बियो मा? बे राङा बिनि सायावसो सोननानै हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो आरोना हमनानै लायोबा जोङो। बेफोर बायदिनो न'खर खुंनो थाखाय एबा बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोराव बुथुमनो थाखाय जोङो मा बेखौहाय गावनो गैजोबा लाबानो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै एबा। रांखावरि खामायैखांनायनि उनावहाय मा बेखौ बुथुमना लानो थाखाय मा बे रांनि गेजेरजोंसो मा बेखौहाय। बाहायनायखौ जों मोननो हायो आरोोना आरो मोननो हायो आरो बिनि उनाव जाउनावहाय जों जोंनो हमनानै लायोबा न'फोर बायदिसिना नुदोंबा बेखौहाय मा। रांफोरनि गेजेरजोंसो बेखौ बायनानै एबा मुवाफोरखौ बाय खांनायनि उनावहाय मा लाबोखांनायनि उनाव बेखौ न'खफोरखौ लुनो हायो आरोना आरो बेनि जाउोनाव बेखौ लुनो थाखाय बेखौ मानसि नांगौ अब्ला बे मानसिजों बेसेबांखि बेनि रां नांगौ बा बिसिबांखि रां होनांगौ बेखौ रायलायनायनि उनावहाय माने रायलायनायनि गेजेरजोंसो मा बेखौ लुनाय जायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे बे बुस्थुआ गैयाबा बे राङाबो सोलिया आरोना
औ नंगौ।
आरो बिनि जाउनाव हमनानै लायोबा गामि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि मुवा बेसाद बिदिनो मा होनांगौ बेखौहाय जाग्रा बायदिसिना आबादखौ मावदोंबा। बेखौ मा ओ फोनो थाखाय बा गायनो थाखाय बेयावबो रां नांगौ जायो आरोना जुदि दैज्लां बोथोराव सम माइ गायबाय हमनानै लाबाय आरो माइ गायबाय अब्ला बेखौहाय गायनो थाखाय जोङो सिगावहाय मा गोदान मुगाजों लोगोसे मा टेक्टर नांगौ जायो बे ट्रेक्ट'राखौ जोङो माजों बायगोन होनोबा रांजोंसो बायगोन आरोना। आ रांजों बायखांनायनि उनावसो बेखौ हालेवनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो जाय मानसिया हालेवाब्ला बेनो बेसेबां रां होनांगौ बेनि ज खा लाखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मावनायखौ जों नुनो मोन नो आरोना आरो बिनि उनावहाय बेखौ जेब्ला गायगोन अब्ला बे गायनो थाखाय जोङो मोनसे। बेसेनखौ जेसेबां गायगोन नङा होमबा खोथिया खौहाय बेखौ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय मा मानसि लाग्रोनांगौ जायोब्ला बे मानसिनोबो जोङो मा। रांखौ होनांगौ जायो आरोना औ आरो बिनि उनावहाय जेब्ला गायगोन अब्ला गायनायावबो आलादा बेवहायबो रां होनांगौ जायो आरोना। थिग बेबायदिनो आलदा आलदा रोखोमनि मुवा बेसाद गायनायफोरावहाय मा मा राङा मोनसे हेफाजाब होगिरि होननानै जों बे खौ मानिनानै लायो आरोना आरो बेजों लोगोसे रां गैयाबो लामा थांनानै थानो थाखाय दानि समाव गोब्राब आरोना। आरो गोदोनिफायनो सोलिबोनाय मोनसे मा बियो राङा मोनसे ओ मानसिनि सिमना हिसाबै बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जे रां दंबासो मा गुबुनाव बायनानै गावनि नांगौफोरखौहाय बुथुमना लानायखौ जों हायो आरोना। आरो रां गैयाबोला बिसिनि बुस्थुखौ जों बायनानै जों लाबोनो हाया जुदि जों गोदाव सोराव सेनानैबो लायनो हाया नङा होमा नोंथां आरो गोदोनि स माव जुदि रां गैयाबो ग-गैयि समावहाय माने मा बुस्थुजों बुस्थु एबा आइजेंजों आइजें सोलायनायनि गेजेरजोंसो मा बेखौ मो लाबोनो हायोमोन आरोना जेब्ला राङा फैदों अब्ला मा गावनि बुस्थुखौ दोननानै गुबुनावहाय बाहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना थिग बेबायदिनो राङा मोनसे बेसेन गोसा जानायालाय बेखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरोबाव जोंनो हमनानै लायोबा बिदिनो दारिमिन गायसननो थाखाय जोंनो रां नांगौ। सिगाङावहाय अब्लासो जोङो मा दारिमु गायसननो हागोन। खोनादों ना नोंथां? आरो बेखौ गायनायनि उनावहाय जेब्ला गायसननायनि उनावहाय बेखौ मावनो थाखाय जोंनो मानसि नांगौ। अब्ला बे मानसिनायबो मोनसे रां होनांगौ जायो आरोना। आरो बे रांनि मददजोंसो जोङो मा बेखौ गायनायनि गेजेरजों गायसननायनि गेजेरजोंहाय मानसिफ्रा बेवहाय खामानि दामानिखौ जों मावनो हायो। अब्ला जुदि थ्रांफोर होआब्ला बिसोर खामानि दामानिखौ बिसोर मावनाय नोङा। सिङाव मावनायनि थाखाय आलदा बाहेरायाव नेनांगौ बुनि था दा आलादा बुस्थु रोगाग्राफोरनि थाखाय आदा आलदा आलदा रोखोमनि बियो मा उम बिदिनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो राङाबो बिदिनो ओ आलदा आलदा गुबुन कान्ट्रिफोराव जेनेबा बायज- बायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै जोंनि इण्डियाआवहाय थाइसे थाइनैखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेलेग स्टेटआव बिदिनो बेलेग स्टेटाव नङा बेलेक कान्ट्रियावहाय बिदिनो डलार एबा हाजार खौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आलदा आलादा रोखोमनि बेयावहाय लिरनानै होनाय मोनसे अनजिमा हद बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना थिग बेबायदिनो मोनसे भेलु हिसाबै मोनसे राङाबो मोनसे मा बाहायजाथाव मोनसे बेसाद जानायलाय बेसें गोसा जानायलाय मा बेखौ मानसियानो मानिनानै एबा नाजावनानै लानायखाय मा बियो बेखौ बाहायनो हायो आरोना। थिग बायदिनो मा बायदि बायदि रोखो मबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा फंनैसो रांनि गेजेरजों माबायदि मददखौ जों मोननो हायो बेनि बागै फंनैसो होन्नो हागोन नामा?
नोंथाङा जेन औ रांजों माने जों नाय राङाथ' राङाथ' मोनसेल' बुस्थु जायखि जाया बेखौ जों मानसियानो जों खौ बेलेक बेलेक खालाम होबाय जेनेबा आमेरिकानो नायदो नों इउ एस डलार होनो जोंनाव रुपिस होनो जों खौनो बेलेग होबाय ओमफ्राय भेलुवआबो बेलेग बिसिरना आमेरिकानो जेनबा भेलुवआ देरसिन जोंना खमसिन आरो नोंथाङा जे होनदों रांदो मा मा मोनो जों मा मा मोना बिनि बेनो होनदोंमोन ना?
औ औ।
माने जों आजिखालि जुगाव नाय रांदोनो जों गासै बुस्थु बायोबनो हायो जायखिया गासै बुस्थु बायोबनो हायो जायखिया बबेबा बबेखौबा बुस्थु बायनो हाया जेन'बा जोंनि हे-हेपिनेस होननाय खुसि मोन खुसि जानाय बे गासिबो बुस्थुखौ बायनो हाजोबाना जों जेनेबा गावनि फेमिलिखौ बायनो हाया जों बेलेक मानि जों गावनि पिस होननाय मोनसे सान्थि हान्थि होननाय मोनसे बेखौबो बायनो हाया जों।
औ
बांसिनानो बायनो हायो जायखिया जों फरायनाय फरायनायाव ला जेनेबा जों बेलेग जायगायाव थांनोबाबो जों राङानो नांगौ बेखौबो राङानो आजिखालि मानसिफोरानो राङानो देरसिन बेथ' हहाय मानिगौ रां गैयाबा जेबो गैया। आजिखालि जुगाव नों नों खुसि नागिरबाबो राङानो नांगोन जेनेबा
औ
खुसि नागिरबाबो नों राङानो नांगोन रां गैयाबानो जों जेबो गैया बेनो। बेनोसै आरो मानि राङा मोनसे सोलायनाय बुस्थुसो मोनसे आगोल आगोलाव मानसियानो मोना बाटार सिस्टेम होननाय सोलाय ओरै सोलायनांगौ नों आंनो माइरं हर आं नोंनो माबा हरगोन आगोलाव बिसोमोन आजिखालि जुगाव नों आं नोंनिफ्राय मा बुस्थु लागोन नों आंनो फैसा हर बिदि जाबाय आजिखालि जुगाव ओमफ्राय आगोलनि मानसिफोरा जि नङामोन माने बेयाव रां होननाय बुस्थु गैयामोन सोलायसोमोन बुस्थुग मानि जेनेबा नों आं न माइरं हरदो आ नोंनो आलु हरसै बिदि बिसोर माने राङा देरलांबाय आरो बेलेग बेलेग जायगायाव देरलांबाय उनाव बेलेग बेले बेलेक बेलेग जेनेबा रासियानि बेलुआ बेलेग आरो डुबाइनि माबा दिनार होनो बिसोरनाव माबाखौ कारेन्सिखौ बिसिना बेलेग बेलुफोरा औ बिसोरनो बिसोरनोसै आरो
औ आरो बेजों लोगोसे बेफोरनो बेफोरबायदिनो रा मोनसेल मानसिनि बायजाथाव नङा बा दा आरो राङा बेफोर मोनसे मा आयजेंनि सायावसो बियो सोनारो आरोोना जुदि आइजें गैयाबो्ला माने बेखौ राङा उदाया आरोना नोंथाङा फेमिलिखौ बायनो हाया होननानैहाय मानो होनोब्ला बियो मा मोनसे बुस्थुनि सायाव मोनसे आइजेंनि सायावसो बि सोनारग्रा जानायलाय बेखौहाय मा जोंनि गोस स' मा सानदों जोङो बेखौहाय मा रांनि गेजेरजों मा बेखौ मोनजोबाबो जानो हागौ आरो ना नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि रांफोरनि गेजेरजोंहाय मानसिया बानायनायखाय बेखौहाय बोरै बानायदों होनबा जाय मानसिया बे जोंनि सनना लाबाय जेनेबा जोंनि इ्डियान कान्ट्रि बे इण्डियान कान्ट्रिखौ जाय मानसिया इन्डिपेन्डेन्स होदों एबा बेनि गेजेरजोंसो जोङो मा उदांस्रिखौ मोननो हादों होनब्ला बेनि मोनसे सावगारि हिसाब जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना आलदा आलदा कान्ट्रिफ्राव आलदा आलदा जाय मानसिया गावबा गाव कान्ट्रिखौ बिसोरो मा उदांस्रि होदोंब्ला बिसोरनि मोनसे फट' थानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बिनो मोनसे माने मा बुहुमावहाय थांनानै थानाय समाव बिनो देरसिन हिसाबै जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना थिग बेबायदिनो रांनि मददजोंहाय जेब्ला जोङो खामानि दामानिफोर मावनायफ्राव मा गोबां हेफाजाब होनायखौ जों मोननो हादों एबा मोनदोंबो आरोना लायोबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायावबो रांनि गेजेरजों जोङो मा हान्थिनायखौ जोङो थांना फैनायखौ जों लानो हायो आरो बेजों लोगोसे बेरायहैनाय एबा दावबायहैनायावबो मा रांफोरनि गेजेरजोंसो जोङो मा थांलाय फैलायनि राहाखौ जों मोननो हादों आरोना थिग बेबायदिनो राङा गोबां हेफाजाब होदों मानसिखौहाय थांनानै थानायनि बेलायाव जिउनि हान्थिनाय बेलायाव एबा गावनि जिबनखौ दानायनि बेलायावहाय गोबां हेफाजाब होदों आरोना होमबा नोंथां समावो जाबाय जेंनाय दोनथ'लायनोसै नामा
औ
औ